औ नोंथां अ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला जों दिनै बर'फोरनि आबाद खालामनानै जानायनि सायाव रायज्लायसै ना नोंथां
जायो नोंथां रायज्लाय जायो
औ दे नोंथाङा आबाद बर'फोरा मा मा आबाद खालामो मारै खालामो नोंथाङा बेनो एसे फोरमायनानै होग्रोदो
नंगौ नोंथां ओ थारैनो जोङो बर'फोरखौ बै गामि ओनसोलाव गोबाङैनो आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो जोङो आबाद खौ जोङो दुब्लि बारियाव खालामनाय जायो बै आबाद मावनो थाखाय जोंनिया गिबियावनो जोङो दै नांगौ जायो बे दैखौ जोङो अखानि न' नेबा एबा दैमाफोरनिफ्राय दंग'फोरनिफ्राय बोहैबोनायखौ जोङो बै आबाद फोथ' थारसिम ओ नाला बानायनानै जों लाना फायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव जोङो गोबाङैनो ओय बै दुब्लिखौ जोङो मोसौजों मोसौ आरो नांगोल लानानै जोङो हालेवनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे जोङो बेवहाय ओ बे दुब्लि फोथाराव जोङो आ-आलि होनायखौबो नुनो मोनो। आलिखौ जोङो दैखौ लाखिनो थाखाय दब्लाय फिसा फिसा खालामनानै जोङो आलि होनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो लोगोसे जोंनिया बै खौ गायनो थाखायथ' जोंनो खोथिया नांगौ जायो। बे खोथिया खौ जोङो गिबियाव फोना लाग्रोनाय जायो। फोना लानाय औ फोना लानायनि सिगां फोनायनि माने जोङो बै हाखौ दुब्लिखौ दब्लायसे एबा दब्लायनै जो आ हायाव जोङो फोनाय जायो। फोनायनि सिगां जोङो माइखौ ओ मायलि होनना बुङो बेखौ। बे माइलिखौ जोङो जावनानै लायो जाहाथे गुग्लाफोरा जोंनिया ओ बाहेर जालाङो आरो मोज जां रग' रग' माइआ थालाङो आरो बै मायखौ जोङो ओ बस्थायाव सोनानै दैयाव सो हरसे एबा हरै सोमनानै दोनो सोब नायनि उनाव जोङो बोरियाव बो खाङो बे बोखांनायनि उनाव नोंथां जोङो उम
औ
बेखौ दैया सरगारनाय रखम दसे समाय लाखिनानै बेखौ जोङो औ न'निनो ओ दाबसे जायगायाव बेखौ ओ बख'नानै दोनो बस्थानिफ्राय आरो बेयो औ आरो जोङो बे खौ माबाजों ओ थालिर माबा थास' थास' बिलाइजों खोबनानै दोनो खोबनायनि उनाव बेयो हरसेनि गेजेराव गाजा बेरो आरो बे गाजा बेन्नायखौनो जोङो दुब दुब्लिसिम लाना फैयो दुब्लियाव हालेवनानै दोनखानाय मोननानै थानाय हायाव जोङो आखाइजोंनो बेखौ सारनानै होयो आरो बे सारनायनि उनावनो बेयो जोंनिया जि दानसोनि उनाव बियो औ खोथिया महरनि लायो आरो बे खोथिया खौ जोङो थामजि सान एबा थामजिबा सानसोनि उनाव फुनो हानाय महर लायो नोंथां नोंथांनि जायगायाव आबाद खौ मा
नोंगौ माइयाथ' जेरै नों माइखौ जेरै माने नों बुंदों माइखौ बेबायदिनो गायो दै नांग्रोगौ हालेवनांगौ दै फैबासो जों हालेवनो हागोन बिनि उनाव जों खोथिया फैयो नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव खोथियाखौ फुनानै खोथिया फ फुनानै जोङो जै हाल गायगोन जायगाखौ हालौवग्रोनानै बे खोथियाखौ बे गायनाय जायो थिग बिदिनो जोंनियावबो नों बुंनाय बायदिनो माइखौ बिदि खालामा आरो दा आं बुंगोन फाथो फाथोखौबो जोङो गायो नङा होमबा नोंथां
औ नों
फाथोखौबो जों दैज्लां समावनो गायनाय जायो माइजों समान समायानो गायफ्रामनाय जायो नाथाय बोरि हायाव गायनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां थारैनो
फाथोखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो हालौग्रोनानै लागोन हालेवग्लिजोबनानै जों फाथो बेगरखो ओ गारसारनानै होगोन आरो माने जेरै फोनाय बायदि गारसारनानै खिलिहोगोन औ औ ओमफ्राय बाराद्राय रोजाद्राय जायोबा गुदि खिलिनानै जों गेजेर गेजेर एसे एनै फुख्लब फुख्लब खालामलाबायगोन ओमफफ्राय जोङ बै बै समनिफ्रायनो आबादनिखौ जाजेननाय होनना बुङोबा जोङो फाथोखो बै गोरलैनिफ्रायनो जों जा-जाजेनो आरो नङा होमबा नोंथां आबाद खालामनानै जानाय होनना बुङोबा जोंङ बे ओ फाथो बिलाइ गोरलै गोरलैफोरखौहाय जोङो फुख्ल'नाय टाइमावनो जों बेखौ लानानै थांनानै खारैजों जाहहैयो आरो दै मोननायनि स्लुब स्लुब जानाय नङा मोन
नंगौ नोंथां थारैनो
जायो बिनि उनावहाय बेखौ एसे जेब्ला बे गेदेर जायो फाथोआ गिदिर गिदिर जायो अब्ला बै समावहाय गिदिर गिदिर जायोबा मेसें टाइम जाबोखाबाय नालाय बेहाय ओमफफ्राय बे समावहाय जोङो फाथोखौ हानाय जायो आरो गुदियावनो फाथो हाखांनायनि उनावहाय आरो जों बेखौनो जायो फाथो बिलाइफोरखौहाय बै समनि फाथो गिदिरनि जेनेबा जदिथाइ खानाय बे समाव फाथो बिलाइखौ खायो बर'फोरा नार्जि जानो होननानै फोराननानै दोनहैयो नङा होमबाथां
नंगौ नोंथां थारैनो आरो ओइ फाथोखौ फाथो बिलाइखौथ' जाबाय आरो बेवहाय फाथो जोंनिया फाथो गायबाथाय बेयाव। ओ। फाथोखौ आरो बहाबाफोर जोङो माबाबावो नामा जेनेबा बाहायबावो नामा नों थां।
फाथोखौ बिदि बाहायनायखौ बिदि जेनेबा जों जानायबो थाबाय। जानायाल' आं बुंथगासिनो दं आं। बुंलांगोन जेनेबा फाथोया माबायाव जायो ओमफाय नोङो? उनाव सोसनबानो जागो। बाय दा जेनेबा जों फाथो बिलाइखौ। गोरलैखथ' जों जाखाबाय आरो फाथौ बिलाइ गोराखौहायबो जोङो। माने माबानो दोनबाय आरो बेखौ नार्जि जानो थाखाय फोराननानै दोनहैसिगोन जोङो फाथो बिलाइखौ। फोराननानै दोनबानो नारजि जाबाय नालाय बे निफ्राय। बिनि उनावहाय जोङो बे फाथोखौ बिलाइ थाखाखांजोबनायखौ। बेखौ अबेबा दैमायावहाय। दैयावहाय आरोखि दैयावहाय बा बिलोफोरावहाय जोङो बेखौहाय फबनानै दोनगोन आरो नारसोनानै दोनगोन बे फाथोखौहाय बेखौ नारसोनानै दोनगोन बेनि उनावहाय बिदिनो थ्रिस बिस थ्रिस दिननि उनावहाय जेब्ला बै फाथोनि बिगुरा नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंबाय थानाय।
फाथो बिगुरखौहाय जोङो बे रुइबाथाय जोङो फाथो बिफांजों बे बिगुरजों खौ आलदा आलदा खालामनाय जायो आरो जेखौ जों फाथो फनाय होनना बुङो। फाथो औ फाथो फनाय औ। बिनि उनावहाय जोङो फाथोखौ आलदा खालाम आ फाथो बिफां बै समावहाय बेखौ फाथो सेना होननानै बुंनाय जायो आरो जों। फाथो सेना होनना बुंनाय जायो ओमफाय दुरुंङा। ओरै फाथो बिगुरखौ ओरै फनानै दोनबाय आरो बेखौ' फोरान सिगोन दानिया बेखौबो आलदा फोरानसिगोन बेखौबो आलादा फोरानसिगोन सोरबा सोरबाया फाथो सेनाबो फाननानै रां खामायो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
हाय बे फाथो बिगुरखौ जिखि फरजानाय बेखौहाय बाजाराव लांनानै फानहैनाय जायो आरो बेफोरजों जों खोनायो सोरबा सोरबा गस्ला बायदिसिना माबा माबि लाबोयो दिरुं बानायो होननानै फाथो बिगुरजोंहाय बेखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नोंथां। फाथो बिगुरजों बेजोंबो माने बिराद रां खामायनो हायो फाथो गायनानैबो बर'फोरा। जों नुनो मोनदों आरो औ। नोंथांमोननिथिं माइनि अनगा आरो मा मा आबाद खालामबावो नोंथाङा ओरैनो
मइनि अनगायैथ' जोंनि जायगायाव गोबाङैनो जोङो ओ बै मेसें आबाद माइ हाखांनायनि उनाव जोङो गोबाङैनो मटर फोनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे बेवहाय औ मटर खौ जोङो बै ओ हा खांनायखौ माबायाव दुब्लि बारियावनो जोङो मटरखौ जोङो सारना होयो। आरो बे सारनायानो जोंनिया माने बे बिफां जानानै बेवहाय फिथाइ थायो आरो नोंथाङा मटर आरो बेनि अनगायैबो बे बेसरफोर जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ
बेयावनो माने ओ आबाद मावखांनायनि उनाव माइ आबाद मावखांनायनि उनाव बेवहाय दै थाया नालाय बै दै गोरान जायगाया जाहैयो ओ बेै जायगायाव जोङो बेसरफोरखौ जोंङो फोनायखौ नुनो मोनो। बेसरफोरनो थाखायबो गिबियाव बै जागाखौ खेबनै बा खेबथाम जोंङो हालेवना लाग्रोनांगौ जायो। आरो हालेवखांनायनि उनाव जों बेवहाय ओ गिबियावनो जों हासार सारग्रोनाय जायो। औ नोंथां बे हासार सारखांनायनि उनाव सो जों माने बेवहाय बेसर जि जोलै बे बेसर ओ बेगर बेसर बेगरखौ जोंङो सारना होनायखौ नुनो मोनो नों बिदिनो बे फोरा ओ जोंनिया नैजि एबा नैजिबा। सानसेनि उनाव बिदिनो बेयो रजनो हमो आरो रजनानै बेवहाय बियो बिलाइ बारो अ बिलाइ मा बिलाइआ थ बा थाबायानो आरो लोगोसे बेयाव बिबार बारो बे बिबारखौबो जो जोंङो खायफा खौ जानाय नुयो ए औ बे आरो बे बिबारनिफ्रायनो जोंङो बेवहाय ओ बेसर फिथाइखौ मोननाय जायो नोंथां आरो बे बेसर फिथाइ खौ जोंङो जेब्ला लायो अब्ला बेखौ बेसर बिफां खौ जोंङो हाफायनायखौ नुनो मोनो आरो हाफायनानै जों मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै दोनबाय आरो दोनखांनानै जों बेखौ ट्रेक्टरफोरजों ओ माबानानै ओ बेवहाय ट्रेक्टरजोंनो नानानै जों बेनि जा सिङाव जोंनिया बेगर फिसा फिसा थायोना बे बेगरखौ जोङो ओ माबानो ओम आलादा खालामनायखौ नुनो मोना। आरो बे औ बेगर जोङो बस्थाफोराव सोना लांनानै जोङो ओ न'फोराव फोरानहैयो। फोरानहैखांनानै उनाव बेखौनो जोङो माने ओ जोंनिया जेराव सरदग्रा बेसर सरदग्रा मेसिन थायोना बेवहाय लांनानै जों सरद बेयो आरो बिदिनो जोङो जों जानाय थाव जाथिथाव मोननो थाङो नोंथां औ नोंथांनि जायगायाव आरो बिदिनो आबाद मावनाय दंबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
जोङो मेसेङावहाय आलु गायो नोङो जेरै बुंनाय बायदि खिन्थु जोंना दुब्लि बारियाव गाया माने न'नि बे न' खाथिनिनो माने हा खालि दंबा बेयावनो जों गायनाय जायो आरो। जेरावहाय जों नांगौबा दै होनो हानाय बेफोरखौहाय खालामो आरो। मानो ओनबा ना बा जायो माने दुब्लियाव गायबाथाय माने बिराद बेदा होनांगौ मानांगौ मोसुखौ जोंनियाव मेसिंङाव नागार जोबसि‌ नालाय नोंथां। बिनि थाखाय माने जोंङो थ' न' खाथियावनो गायना लानाय जायो आरो। बिखौ जों उनावहाय। फाननानैबो गोबां फाननोबो सोरबाया न'नि थाखायल' बेबायदि खालामो आरो नोंथां। आतसा नोंथां जों दोनै बे समाव दोनथ'सै नामा? नोंथां समायाबो जाबाय।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां ओम।